खोनादोना नोंथां? औ हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै। नोंथां खोनादोंना नोंथां?
जाखाबायना नोंथां।
हेलौ औ खानादों नोंथां। औ नोंथांजों नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजोंहाय जोंनि बर'नि एम्फौखौ जों मारै फिसियो आरो जों माबारै जायो बेनि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां बिदिब्ला सावरायनो हागोना नोंथां? औ अब्ला नों साव सावरायग्रोनो
आंनो एसे जागायजेग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंनो एसे जागायग्रोदो।
आं गिबियाव औ गिबियावनो एम्फौ होनोब्लाथ' बेयो जोंनि एम्फौ फिसिनाय होनोबथाय बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ माबाजों हारिनि माबाजोंहाय ओ हारिमु जोंहाय माने लोब्बा थानाय मोनसे आसार खान्थि आरोना आरो माने एम्फौखौहाय फिनानै जोंहा जोंना बर' हारिया बिब्दिनो एम्फौखौ फिखांनायनि उनाव एम्फौ फिथोब जोंनो माने खुन्दुंफोरबो लुयोमोन आरोना गोदोनि समफोराव। दा बेबायदिनो आङो गिबियावनो आं बुं एम्फौखौहाय
औ नोंथाङा एसे गोसा गोसा राय्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ एम्फौखौहाय फिसिनो थाखाय माने गिबियावनो जोंहा ओ एम्फौनि न' नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ दा बिनिफ्राय जोंहा एम्फौनि न' बानायखांनायनि उनाव जे एम्फौ थाग्रा जायगाबो जोंहा बानायनानै लाग्रनांगौ नङा होमबा नोंथां दा बेनिफ्राय एम्फौखौ लाबोनानै जोङो ओ फिसि फिफैनानै माने आदारबो होनांगौ जायो आरो आदारफोरखौ जेरै ओ एम्फौनि आदारफोरा जाबाय जेरै खारं बिलाइ इन्दि बिलाइ बेफोरनो आरोना। दा बिदिनो एम्फौखौ फिसिनानै जेब्ला एम्फौआ लाथा खायो बा मोनो लाथा खानानै जेब्ला जुदि मोनो अब्ला बेखौ एम्फौखौ माने बिसिस बिजिरनानै जेनेबा गोबां जों रां आरजिनो हायो आरोना अनला ओंख्रि फोरजों जानो हायो एम्फौखौ ओरैनोबो एवनानैबो जानो हायो एम्फौ खौ मैथाजोंबो जानो हायो एम्फौखौ। बिब्दिनो बायदि रोखोमै बायदि बायदि ओंख्रि संनानै जायो आरो। आरो बिनिफ्राय जोंहा फिथोबाथ' आं दहाय बेयावनो बुंखादों फिथोबा खुन्दुं बानाय जायो होननानै खुन्दुं लुयो इन्दि बुंनि गोबां रोखोमनि माबा ओ जिखौ बानायनाय जायो जेरै ओ इन्दिनि गस्ला इन्दिनि सादोर इन्दि बेफोरबायदिनो इन्दिनि गामसाखौबो नुयो आरो ना इन्दि आर'नाइ इन्दिसिनि कट बेफोरफोरखौ जोंनि बायदि रोखोम फोरनि बानायनाय जायो आरोना जोंहा आरो बिनिफ्रायहाय ए ओ मा होनो आरो बेफोरजोंनो जोङो माखासे गोबां ओ रांखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो आरो ना। जोंनि थांना थानायनि थाखाय माने सहाय होयो आरो ना एम्फौ फिसिनाया।
फिनाया
बर' बर' मा माहारिफोरा आथिखालावथ' आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ सोरखारनिफ्राय एम्फौ फिसिनायनिबो माखासे सुबिदाफोरखौहाय ओ मोननाय जाबावो आरोना दानि समफोरावहाय बिथां मोना जाय बे ओ ओ सरखार बिथांमोनाहाय जोङोहाय एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो माखासे फान्सफोरबो हरनाय जायो आरोना माखासे एमाउन्टफोर हरनाय जायो बिसोरो माने एम्फौखौ फिनांगौ फिनानै देखायनांगौ आरो
न' बानायनांगौ एम्फौनि थाखाय बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि मोनसि माखासे प्रजेक्टफोर फैयो आरो ना बेबायदिनो
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय एम्फौआथ' रेसिम एम्फौनिबो दं एम्फौ लाथा दं।
रेसिम एम्फौखौबो नोंथांमोननि जों जायोना जाया नोंथांमोना?
औ जायो नोंथां जायो।
ओ जायो न
जायो औ नोंथां
थिग बेबायदिनो बेफोरबायदिनो अनेक जोंहा ओ बायदि रोखोमनि प्रजेक्टफोराबो गोदान गोदान फैगासिनो नालाय जोंनियावहाय दा जोंनियाव दाबो एम्फौ फिसिनायखौ दाबो बयनिबो न'खरावनो माने हानद्रेदाव ओ सिक्स सेभेेनटि सिक्सटि पारसेन्टआनो एम्फौ फिसिनायखौ दासिमबो नु नुनो मोनो आरोना जोंनि ओनसोलफोराव दा नों थांनि हरैहाय ओनसोलफोरावहाय एम्फौ फिसिनायनि बागै नोंथाङा आंनो एसे बुंथिनानै होनो नो हागोन नामा नोंथां माबोरै माबोरै फिसियो नोंथांनि निजों
औ हागोन नोंथां
औ
एम्फौ फिनाय होनना बुङोब्ला नोंथां जोङो सिगांग्रो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फैनायखौ बुंनांगोन नङा होनबा नों थां एम्फौआ माने बुंनो थाङोब्ला जेब्लासिम जोंनि बर'फोरा हायेन ओनसोलाव जेब्लानिफ्रायनो रायजो जाजेनदों बे इन्दि एम्फौखौ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो ओ फिबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नङा होमबा बांसिन जोंनि बै समाव मा खालामोमोन जोंनि आबैमोना बा जोंनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन इन्दि एम्फौखौ न' न'आव लायोमोन आरो
औ
बै समाव मा जायोमोन नोंथां? बारा न'फोराबो बेफोर बायदि गैयामोनथ'? जायनि जाहोनाव मा खालामो ओरैनो फिसा फिसा न'फोर बावनो थेलेब लेब थेलेब लेब न' लुनानै मा खालामो मोन बिथांमोना एम्फौखौ लानायखो जागाय जेनोमोन आरो नोंथां।
दा
औव नोंथां बे एम्फौखौ बिथांमोना मा खालामो? जेब्ला फिसिगोन ना नङा होमबा बै समाव मा खालामो इन्दिफोरखौबो इन्दि जाय एम्फौ जाग्रा आदार बेखौबो बिथां बिथां मोनानो फोनानै लाखायोमोन आरो न' सेर सेराव बा ओ न' उसुं सेर सेर जिं जिं बा सोरहाबा जुदि हा दङ अब्ला बारिफोराव एसे ओरैबायदि फोनानै लाखायोमोन आरो बिथांमोना। नङा होमबा नोंथां। औव ओमफ्राय जेरै ओ इन्दि एम्फौ इन्दिल' जाया एम्फौवआ जेरै गाम्बारि बिलाइफोरबो जायो खारं बिलाइखौबो जायो नोंथाङा दहाय फोरमायलां होमबा बेफोरखौबो जोंनि जाय न'खर, न'खरा इन्दिखौ फिसियो बा एम्फौखौ फियो इन्दि एम्फौखौ बे समावहाय बिथांमोना नागिर नागिर थफ्ला थफ्ला अब्ला गोजान गोजान थांनानै माने थांनानै लायोमोन आरो बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो मिथिबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ
औ नोंथां। आरो बे एम्फौआ जेब्ला ओ देरै देरै देरनानै मोनसे सम फैयो आरो नोंथां जाय एम्फौखौ जों गोमोन एम्फौ होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? गोमोन एम एम्फौखौ जों मिथियो होमबा नोंथां मिथिगौना? जेब्ला जोंङो बे एमखौ दांगोन नङा होनोमबा नोंथां आखाइजों जेब्ला जों दांगोन अब्ला फ्र' फ्र' फ्र' खोमायाव ओरै होयो आरो नोंथां खोमा खाथियाव होयो। खोमा खाथियाव बे एम्फौखो आखौ लानानै मा होनो आखाइजों ओरै एसे एसे एसे माने फुजलिदो आरो नोंथां। अब्ला बे समाव एम्फौआ मा जायो फ्र' फ्र' फ्र' फ्र' होनो आरो। एखेबारे मोनसे सोदोब जायो आरोखि। फ्र' फ्र' एखेबारे आरो नोंथां। दा बे जेब्ला फ्र' फ्र' जाबायथाय जों सानना लादो बे एम्फौआ मोननायनि सम जाबाय। नङा होमबा नोंथां? मोननायनि, मोननायनि मिनिआ जाहैबाय नोंथां बे एम्फौआ फिथोब थोबसिगोन आरो नङा होमबा नोंथां? फिथोब थोबनायनि सम जाबाय। जों अब्ला मा खालामो बे एम्फौ जेब्ला, गोमोन जानाय एम्फौ आरो गोथां एम्फौ गोमोन माने जाय फिथोब थोबसिगोन बेखौ जोंङो सेपारेट खालामो आरो। आलदा जायगा लानानै बेखौ दोनो नङा होमबा नोंथां? जा मानो होनोबा बे एम्फौआ फिथो खोबसिगोन नालाय? बेनि थाखाय जोंनो जों बिसोरनो आलादा जायगा होयो आरो गोमोनो एम्पौनो। ओम फ्राय बिदिनो गोमोन जानाय लोगो लोगो बे एम्फौआ फिथोब थोबनोसै। लासै, लासै, लासै, लासै, लासै फिथोब थोबनोसै। सानफा एफा, सानफा एफा, सानफा एफा नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बेयो मोनसे फिथोबनि महर होनोसै आरो। ओमफ्राय जेब्ला बे फिथोबा मोजां आबुं महर होबाय नङा हमबा? आबुं महर होनायनि उनाव मा खालामनोसै बे एम्फौखौ जोंङो ओ ओ जेब्ला आबुं महर जाथारबाय बे एम्फौखौ जोंङो माखासे सम दोननोसै आरो थोबखांनायनि उनाव। जाहाथे एसे उम्म बैसो जानाय बा सम जानायनि थाखाय। आमफाय बेनि उनाव जेब्ला समा स फैयो अब्ला जों बे एम्फौखौ मा खालामो जानो थाखाय रेडि खालामो आरो। जेरै बे फिथोबखौ इसे ओरै ब्लेडफोरजों बा सिखा फोरजों हानानै बा आखाइफोरजों ओरै बिसिनानै बे एम्फौखौ जोङो फिथोब सिंनिफ्राय हानो आरो नङा होमबा नोंथां? औ फिथोब सिंनिफ्राय हांना हाननानै मा खालामो बे एम्फौखौ जोङो जानो थाखाय रेडि खालामो सोरबा बाजाराव लांबा सोरबा सोरनोबा ओ न'फोरनि फ्रायनो हरबाय नङा होनबा बा सोरबा सोरबा गाव गावनो न'आवनो जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो। बाय आरो
औ।
औ नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ जों गोबां ख्रिफोरजों जानो हायो जेरै अनदलाजों जानो हायो एवनानै जानो हायो। मैथाफोरजों जानो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बायदि बायदि रोखोमै खालामनानै जों बे एम्फौखौ जानो हायो आरो बे फिथाबफोरखौ मा खालामो नोंथां? ओ जोङो फिथोबफोरखौ जों जेरै ओ आर'नायाव बाहायो। ओ जेरै जोङो फास्रा लानायाव आइजोफोर फायसा लाग्रा नङा होमबा बेयाव जों बाहायो आरो जोमग्रा बानायो जोङो आरो जोङो बिसिना जाय नों सिमाबो बानायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि रोखोमाव जोङो गो बां माने बेसेन गोसा बेसेन गोसा जोङो जिफोरखौ बानायनो हायो आरो बे इन्दि एम्फौनि खुन्दुंजों।
नोंथां थारैनो आरो आरो आं मा बुंबावनो नोंथां बेनोसै एम्फौ फिसिनायनि माखासे आइदिया आदब खायदाया नङा होमबा नोंथां दा जोंनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनानै जोंनि आइजोफोरा गोबां रां आरजिबोदों आरो ओ न'खरफोरखौ सालायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। नो आरो नङा होमबा नोंथां बै समनिफ्रायनो औ नोंथां। आरो बुंनो थाङोबा बे गोदोल लादों बिदि नङा नोंथां दाबो जोंनि गामि गामि माखासे बर' गामिफोराव जों नायोब्ला नुनो मोनगोन आरोखि नोंथां मानो होनोबा दासिमबो जोंनि बर' आइजोफोरा बे एम्फौखौ लागासिनो दं अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। नङा होमबा नोंथां सावरायनांगौथ गोबां दंमोन औ थारैनो नोंथां आं नोंथांजों माखासे एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आरो मिथियैफोरखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबाय नोंथां।
आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिबाय नङा होमबा नोंथां। दा उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन नामा नोंथां। गोजोनथोंसै नोंथां।